हेलौ नोंथां
औ खोनादों।
हेलौ नोंथां खोनायाखै नामा नोंथां? अ
खोनादों। खोनादों।
ओ दासो एसे खोनादों नोंथां मो नेट वर्कआ एसे प्रब्लेम होदों नामा।
आतसा नोंथांखौ फन हरनानै जाहोना जाबाय
औ दे बुं नोंथां।
आगोलनि थांना थानायनि राहा आरो दानि थांना थानायनि राहा आगोल मा बायसामोन बर' सुबुंफोरा आरो आथिखालनि बर' सुबुंफोरा मा बायसा मा मा खामानियाव बांसिन मुखुब जायो आरो आगोलो मा खामानियाव बांसिन मुखुब जादोंमोन।
औ औ
बागै इसे गुवारै नोंथाङा फोरमायना होदो।
अ अ आगोलनि थांना थानायनि राहायाथ' बिदिनोसै आगोलो जोंना बर' हारि बुंङोबाथाय गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय होननानै बुंनो हायो जोंङो। गोदो बिदिनो आबाद मावनानै जाबोगासिनो गोदोनि फ्रायनो दानियाव आरो माखासेफोरा इदिनो फरायनायावबो एसे जौगा बाय नालाय माखासेफोरा गबमेननि जब बो मावनो लाबाय खायसेया बिदिनो प्राइभेट जबबो मावबाय। खायफाफोरा आरो बिजनेसबो मावनो लादों। इफोरबायदि आरो गोदो आरो सावरि बादा जानायाव समफोरखौ बारहोहरबाय माखासेफोरा माखासेफोरा आरो बिदिनो जौ लोंनानै गावनि लाइफखौ एसे गाज्रि खालामना लाबाय बेफोरबायदि दाना आरो एसे जिथु फरायनाय लायेनाव एसे जौगाबाय नालाय गासैनाबो बेफोरबायदिनो मा होननानै बुंगोन जौगा बाय आरोना गामि गामि बयबो गेदेरफोरा जोंफोरबो इसे फरायबाय नालाय उन्दुखौसोन जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था निसा बेसादनिफ्राय गोजानाव था होननानै एसे गामिफोरा एसे जौगानाय हालोदाव फैबाय आरो आंनि नुनायाव बेफोरबायदि माने
ओ ओ
मा होननानै बुंगोन दा बेखौ गोबांङानो माने गावबा गाव लाइफखौ माने गावबा गावनो गावनि आथिंङाव गसंथानो थाखाय मोनफा मोनफा लामा नागिरनायाव आजिखालिनि लाइमोनफोरा बेस्थ' जानानै थानायखौ नुनो मोनो आरो माखासेया फरायनानै गभमेन्टनि जब व मुखुब माखासे आरो बिजनेस लाइनाव मुखुब जानानै दंङ बिजनेस मावनो थाखाय बेफोरबायदि माखासे आरो आ खायनो खामानि मावनानैबो जागासिनो। जेरैबायदि बेफोरबायदिनो खानाय सिननाय गारि सालायनाय इफोरबायदि मावनानैबो जानायखौ नुनो मोनो माखासेखौ माखासे आरो दिफेन्स आव मावनानैबो जा दिफेन्सआवबो मावगासिनो इफोरबायदि
बेफोर गासैबो सोलोंथाइ जौगानायजों लोगोसे जाफानाय होननानै नोंथांङा सानो नामा?
औ औ औ सोलों बेफोर गासैबोथ' सोलोंथाइनि थाखायनो जादों होननानै जों बुंनो हायो आरो बुंनो नांगोन मानो होनबा सोलों जिहेथु जों सोलोंथाइ फरायसालियाव थांनाय लोगो लोगो जोंखौ फोरोंगिरिफोरा माखासे लामाखौ गावनो मा होनो दिन्थिनानै होखायो नालाय। माने ओरैबायदि नोंङो फरायोब्ला ओरैबायदि खामानि मावनो हागोन बेफोरबायदि जोंखौ बुजायो नालाय आरो माखासे गोरों गोराफोराबो जोंखौ फरायसालियाव माने मिथिं दावथिंफोराव एसे गोसोआव नांनाय बायदिहाय बुंङो जेनेबा बेफोरबायदि खामानिखौ मावोबाथाय इयुनाव नोंहा जौगासार जानो हानाय नङा दावगानो हानाय नङा इफोरबायदि बुङो आरो ओरैबायदि लामायाव फरायोब्ला ओरैबायदि लामाजों आगान सुरोब्ला नोंङो जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन इफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायनि जाउनावनो जोंनि माखासे उन्दै लाइमोनफोरा दिनै गावबा गावनि आथिंङाव गसंथानो थाखाय गावबा गावनो नाजानायखौ नुनो मोनहरो होननानै आं बुंनो सानो आरोना।
औ
ओम
ओ बांसिन जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि हारियाव बर' हारियाव बांसिन जौगानाय बिथिंङाव नोंथांङा मा मोनसे खामानिखौ बुंगोन मा मोनसे खामानिखौ जेनेबा जोंनि बर' समाजा बांसिन मावनानै मोजां मोनो आरो बेयाव मुखुब थायो होननानै।
गुबैयै जोंना बुंनो थाङोब्लाथ' दिनैसिम जोङो बांसिनखौनो आबाद मावनायखौनो नुनो मोनो आरोना नोंथां आबादनिफ्रायनो माखासे गामि ओनसोलनियाथ' माखासेयानो माने आबादावनो नांथाबनानै थायो बेफोरबायदि टाउन ओनसोलना एसे जौगासिननाय नालाय इसोनना एसे आलादा जायो लाइफ स्टेइल फोरा माने माने गामियाव नो थायोगामिनिखौ बारहावा खौ मोजाङै मिथियो नालाय दजि सिनि जौखोन्दो सुबुंफोरानो माने आबादजोंनो सोनारनानै थायो आरोना आबादनि सायावनो सोनारो आबाद मावनानै जायो दैज्लाङाव माइ माइ आबाद मेसेङाव बेसर आलु बायदिसिना आबाद मावनानै जायो माखासेफोरा आरो मा मावो आजिकालियाव बे मिस्ट्रि लाइनाव जेरैबायदि न' बांलुनाय दालां बानायनाय बेफोरबायदि खामानियावबो मावनानै गावनि न'खरखौ दैदेनलांनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो दा गुबैयै बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो आबादावनो बांसिन नांथाबनानै थायो होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा नोंथां
हेलौ
हेलौ औ नोंथां
दे बुं एसे प्रब्लेम होदो
औ प्रब्लेमफोरखौ माने दा मा होननानै बुंगोन आथिखालनि मोनसे प्रब्लेमखौ जोङो नुनो मोनो आरोना माने गामियाव एसे उन्दै उन्दै उन्दैसाफोरा माने गाज्रि निसा बेसादबो जा लानायखौ नुनो मोनो इफोरखौ दबथायनो थाखाय नोंथां नोंथांमोननि गामिफोराव माबाफोर राहा लामा लादों नामा जाहाथे जोंफोरबो इफोरखौ बाहायनानै उन्दैसाफोरखौ जाहाथे होबथानायनिफाय एसे मोजांसिनाव लांबावनायनि थाखाय मा होनो बोसोन होनो हायो बेफोरबायदिहाय
औ औ औ ओ दा बे जाबाय जोंनि बर' समाजनि लोगौ खोथा जेनबा सु समाजाव जुदि बेफोरबायदि जौ जुवा लोंनानै थानाय मानसि सुबुंफोर दङ'
बिसोरखौ नुनानैसो जोंनि इयुन जोलैफोरा गाज्रि जानो हमो मानोना बैसोरनिफ्रायसो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ नुनानै बा लोंनाय फेनाय मुसाफोरखौ नुनानै सोबनाय मुवाफोर खौ नुनानै बिसोरखौ सिखायो बा बेनिखायनो नुनानै गावसोरबो सोलोंनाय रखमखौ बांसिन नुनो मोनो। दा बिखौ होबथानो थाखाय जोंनि जा समाज बे समाजा गोग ख्रों जाग्रोनांगोन
ओं ओं
हाजारखिनो ओ लोंनाय बा जुवा फोनायफोरा बेखौ समाजारिनो जोङो बेखौ दबथायनांगोन ओ समाजनि मानसै गोरों गोराफोरानो बेखौ दबथायनांगोन
औ
गोदोरखो दब थायग्रोबासो जोंनि इउन जोलैया उन्दै उन्दै गथ'साफोरा
ओं
बेखौ नुनानै थेग सोलोंगोनबो आरो मिथिगोनबो आरो गिनायबो मोनगोन गोदोरनि फारसे ओ मानबो बावगोन उन्दै फासाफोरखौबो गोदोरफोरा सनमान होनो रोंनांगोन
औ
गोद उन्दैफोराबो गोदोरफोरखौ होमबासो सनमान होग्रोनांगोन। बिसोर गासैबो ओ जोंनि बर' समाजनि माबाफोरखौ माबानांगोन आरो
ओं ओं ओं माने मा होनो निसा जाथियाव बुस्थ जोंनि बेलायावहाय खायसे बायदि गामियाव स्ट्रिकआनो जायो दा जों गामियावबो हमनानै ला जोंनाव गामियावथ' बाहायनो हाया नाथाय खायसे बायदि फरायसाफोरा मा जाहैयो माने फरायसालियाव थांनायाव माने बिमा बिफायाथ' थांफायाना नालाय एसे गेदेर गेदेर देरस्र'नाय टु नाइन टेननि फोरजों। लोगोसे थांफाया जाहैबाय नालाय फरायसालियावबो माखासेखौ माने माखासे गाज्रि हुदाफोरखौ सोलोंना फैनायखौ नुहुर नुयो एबा मोनथियो आरोना ओमफ्राय बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबायदि राहा लायोबा मोजां जागोन होनना नोंथाङा सानो?
बेफोरखौ राहा लानो होननानै बिमा बिफायाबो एसे निजेनि गथ'खौ जोथोन लानांगोन मानोना आरो फरायसा गथ'फोरा बांसिनानो निजि गोसो होनानै जुदि बेफोरखौ माबायोब्ला एंगारलाङोबा आरो गावनि नाजानायजों फरायनायफोरखौ एसे गोसो होयोब्ला बैफोर जिनिस निफ्राय एसे गोजानाव थानायखौ साननो साननो मोनो आंनि साननायाव।
ओं
बिमा बिफायाबो एसे जोथोन लानांगोन आरो बेजों लोगोसे समाजनि सुबुं माहारिया जाहाथे बिनिथा खाय मायबाफोर नङा मायबा मोनसे थिरांथा गोग्गोम थिरांथा लाबा मोजां जागोन होननाय नुहुरो आरो
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम एसे मोजाङै बुंफोरना होनायनि थाखाय।
औ
ओमफ्राय नों थांमोननियाव गामि ओनसोलाव फरायनायनि बिथिङाव जौगानायफोरा माबायदि जागासिनो माने गोदो माबायदिमोन दा माबायदि सोलिगासिनो दं औ
गोदोनिफ्राय जोंनिया एसे मोजांसिन फैनांगौ होननायखौ बुंनांगोन मानोना दानिया जोंनि बिमा बिफाफोराबो गारजेनफोराबो एसे बुजिनाय हाबबाय नालाय आरो गुबुन हारिखौ जौगानायखौ नुबाय थायो नालाय बेनिखायनो जा जुदि गथ'फोराबो मोजां जाथों मोजां सोलोंथाइ लाथों होननानै बिमा बिफायाबो जो जोथोन लानायखौ नुहुरो बेनिफ्राय गथ' फरायसाफोरखो फोराबो एसे गुबुनफोरखौ नुनानै गावबो एसे नाजानायखौ नुहुरनाय मोनो आरो।
औ
बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय रोजा रोजा साबायख खर बावबाय औ।
औ औ होमब्लाथ' नोंथांमोननि जायगायाव आगोलनिख्रुइ दासान्दि एसे जौगासिनबाय आरो ना फरायनायनि बिथिंङावहाय। औ औ
दा नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय। माखासे मिथियै बाथ्रा नोंथांनिफ्रायबो मिथिनाय जाबाय। बेनिखायनो रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम इद बिदिब्ला जोङो बेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
दे ओं दे गोजोन्थों। औ
ओं